हेलौ हेलौ
हेलौ
औ खोनादों ना?
नोंथाङा खोनादोंना औ।
ओ नोंथाङा फ्रि दं? हेलौ औ फ्रि दङ ना नोंथाङा?
औ आं फ्रि दं।
औ नोंथाङा फ्रि दङबा ओ सोलोंथाइनि सायाव सावरायजागोन नामा?
औ सावरायनो हागोन।
औ औ ओ सोलोंथाइनि बागै आं एसे फोरमायनानै होनि अ सोलोंथाइ होनो ब्ला जों गिबियावनो ओ सासे गथ'आ जोनोम जानायनिफ्राय माने गिबियावनो बिमानिफ्राय सोलोंनानै लायो बेनिफ्राय मोनसे न'खौ न' खौ समाजनिफ्राय सोलोंनानै लायो बेनि उनाव ओ फरायसालि बा ओ कलेजाव थांनानै बेफोरनिफ्राय माने ओ सोलोंनानै लायो आरो बे सोलोंथाइनि गेजेरजों गोबां बाथ्राखौनो सोलोंनानै लानो हानाय जायो। ओम जेनेबा ओ माम्बाइनायनि फ्राय जोङो सोलोंनानै लायो ओ बेनि उनाव माने सासे गथ'आथ' जेनेबा जोनोम जानाय लोगो लोगोनो ओम माने ओ न'खराव थानानै बिमा बिफानिफ्राय न'खरनिफ्राय गिबियावनो मोजाङै सोलोंनानै लायो बेनि उनावसो माने समाजनिफ्राय मोजाङै सोलोंनानै लायो। नोंथाङा ओ सोलोंथाइनि बागै एसे फोरमायना होनो हागोन नामा? हेलौ खोनायाखै?
औ औ
हेलौ नोंथाङा सोलोंथाइनि बागै एसे फोरमायना होनो हागोन नामा?
औ फोरमायनो हागोन। दा जोङो सोलोंथाइ होनना बुङोब्ला दा जोङो सासे गथ'आ ओ जायखिजाया ओ बबेबा बिथिंनिफ्राय बा जायखिजाया बि थिंनिफ्राय ओ मोन से गियान आरजिनाय बा मोनसे ओ इनफरमेसन मोननाय दा बे खौनो जोङो गिबियाव जोङो सोलोंथाइ होनना बुंग्रोगोन दा जोङो ओ न' थानानै जुदि सासे गथ'आ गावनि बिमा बि फानिफ्राय जुदि राव सोलोङोबा बि बुंनाय बाथ्रा सोलोङोबा बेबो मोनसे सोलोंथाइ जिहेथु बिमा बिफानिफ्राय बियो मोनसे रावखौ सोलोंनानै लायो। दा जोङो ओ गुबै बुंनांगोन ओ जेब्ला गावनि गथ'आ गावनि बिमा रायज्लायनाय रावखौ गिबियाव सोलोंग्रोयोबा जों बेखौ बिमाराव होनानै जोङो बुंनांगोन दा बेनि उनाव ओ सासे गथ'आ ओ जेब्ला ओ गावनि बिमा बिफानि अनगायै बियो नैथि लोगो नैथि सोलोंनायनि मोनसे बिखानथि हिसाबै बियो ओ गावनि लोगोफोरखो गिबियाव लोगो मोनग्रोगोन ओ नसुंसेनि गावदों समब्रा समब्रि बैसोनि गथ'फोरजों लोगो जानो मोनगोन बेनि उनाव बियो गावनि लोगोफोरनि बियो ओ गोबां फिसा खिनला बाथ्राफोरखौ बियो सोलोंनो हायो। दा बेनि उनावसो बियो ओ बिनि उनाव बियो जेब्ला ओ मोनसे ओ फरमेल इडुकेसन बा स्कुलनि मोनसे इडुकेसन बेखौ बियो लानो थांगोन दा बियो सोलोंथाइ हिसाबै बियो गिबियाव जुदि सासे गथ' उन्दै गथ'निफ्राय हमोब्ला बियो ओ मोनसे अंगनाबादि सोलोंथाइखौ बेयो लाग्रोगोन ओ बिनि उनाव अंगनाबादि सोलोंथाइनि उनाव बियो ओ फरायसालि स्कुल से कस्थिनि बा कस्थिनि सेथि थाखो नैथि थाखो बिनिफ्राय बियो बेयाव फोरोंगिरि लोगो मोननानै ओ बा ओ फोरोंगिरि बिनि अनगायैबो गुबुन गुबुन लोगो मोननानै ओ बे फोरोंगिरिफोरनि फ्राय बा गुबुन गुबुन लोगोफोरनिफ्राय बियो खायसे बाथ्राफोरखौ बियो सोलोंनो हायो दा जोङो बांसिनै जोङो ओ फोरोंगिरिनिफ्राय जोङो सोलोंनो हायो होननानै जोङो सानना लानाय जायो नाथाय बाथ्राया बे नङा जे सासे गथ' खौ फोरों गिरिनिफ्रायल' सोलोंथाइखौ मोनो दा बियो ओ गासै फारफ्रोमबो बिथिंनिफ्रायनो बियो सोलोंथाइखो आवग्रिनानै बा आरजिनानै लानो हायो। दा बेयो स्कुलाव जेब्ला फरायगोन बियो फोरोंगिरिनिफ्राय बेयो मोनसे सोलोंथाइखौ मोनगोन गामियाव लोगोफोरबो थायोब्ला गामिनि लोगोफोरनिफ्रायबो सोलोंथाइखौ मोनगोन। बिमा बिफाजों थायोबा बिमा बिफानिफ्रायबो सोलोंथाइखौ आरजिनानै लानो हायो। दा सोलोंथाइ होनना बुंङोब्ला जोङो बेयाव ओ सोलोंनाय खायसे गाज्रिखौबो जोङो सोलोंनानै लायो खायसे सेक्षमोजांखौबो सोलोंना लायो। दा ओ जायखि जाया सोंलों थायाव मोजांबो थायो गाज्रिबो थायो।
औ औ। बेनि उनाव ओ नोंथाङा सोलोंथाइनि बागै आंनिफ्राय माबाफोर मिथिनो लुबैबावो नामा?
ओहोम। दा आङो नोंथांनि बाथ्राखो सोंनो सानदोंदि दा जोङो सोलोंथाइखौ नङा होमबा दा ओ दिनै थ' सोलोंथाइखौ जोङो ओ फ्रायानो ओ बांसिन बाहागो जोङो फरायसालिनिफ्राय लायो सोलोंथाइखौ दा गोदो गोदायथ' सोलोंथाइखौ जोङो बेफोरबायदि मोनसे थिखानाय ओ मोनसे ओ सोलोंसालि बा फरायसालि जोङो नुनो मोननाय जायामोन दा बैबायदि स समाव ओ सोलोंथाइखौ जोङो बबे ओ बिथिंनिफ्राय जोङो आरजिना लादोंमोन गोदो गोदायनि दिनाव दा बेनि सायाव एसे फोरमायनो हागोन ना
ओ गोदो गोदाय बाथ' बुंनो थांबा सोलोंथाइ गैयिनि थाखाय जेनेबा ओ गोबां माने खोमसिनि खोमसि फोथायनायफोराव माने जोंनि गेजेराव दंमोन बेनिफ्राय ओ सोलोंथाइखौ आरजिनानै लादों होनोब्ला जों गावथयनो दय बुंबो भाबाय आङो बिमा बिफानिफ्राय थानानै आरो न'खराव थानानै माने माखासे माने सोलोंथाइफोरखौ जों माने सोलोंनानै लानो हादोंमोन जेरै सासे गथ'आ माने मामबायनायखौ माबादि मामबायनायाव जेनेबा मामबायनायफोरखौबो सोलोंनानैनो लाग्रोयो गिबियावनो थाबायनायनि ओमफ्राय ओ बेनि उनाव बेनि उनावनो माने माबादि गियानखौ जों मा माबादि खामानि मावोब्ला बे खामानिया मोजां माबादि खामानिया मावोब्ला बे गाज्रि बेफोरखौ माने बिमा बिफानिफ्रायनो सोलोंनानै लायो आरो बेनि उनाव मोनसे समाजाव थानानै माबे गाज्रि माबे मोजां बेफोर माने मोजां गाज्रिफोरखौ माने समाज गाज्रिखौ बुङोब्ला माने ओ जेनब्ला माबायदि खामानि खायफा माने सानस्लाबनो हायियाव गोबां माने गोरोनथि जेनेबा मावबोनायखौबो नुनो मोनो आरोना
औ औ दा आङो सोलोंथाइनि सायाव नै खोनादों ना
हेल'
औ
हेल' औ औ बुंलाय दे नोंथां
आं सोलोंथाइनि सायाव नै मोनसे बाथ्राखौ बुंनो सानदोंदि माने जेब्ला गोदो गोद जाय मोनसे फरायसालि गैयामोन ओ थेवबो गोदो गोदो जायबो मोनसे हलों लानो हानाय मोनसे आस्रम थायोमोन दा ओ गोदोथ' जोङो हमना ला गोदो महाराजा रानिफोर महाराजाफोरनि दिनाव रायजो खुंबोनाय समाव बै सम ओ मोनसे आस्रम थायोमोन बे आस्रमाव गुरु थारमोन बे गुरुनि फ्रायनो मा खालामनाय जायोमोन ओ सिसुफोरा बा सोलोंसाफोरा गियान आरजिनाय जायोमोन दा बै समाव‌ ओ बांसिनानो बोरला गावनाय सोलोंथाइखौ बा जायखिजाया सोलोंथाइखौ मोनसे आस्रमाव थानानै जोङो सोलोंनाय जायोमोन दा बै समाव दिनैनि बायदि जोङो फरायसालि स्कुल कलेज बा इउनिभारसिटि दा बेफोरबायदि नुनो मोननाय जायामोन। दा बै समावबो ओ आस्रमावनो थानानै गोबां फरायसा माने सिसु फरायसाफोरा सोलोंसाफोरा गियान आरजिनो हाद गोमोन आरो
औ औ माने नोंथांनि बादिब्ला जो गोदोनि दिनाव माने रिसिफोर दङमोन ना बे निफ्राय माने गोबां माबा फोरखौनो माने सोलोंनानै लानाय जायोमोन आरोना। जायनि गेजेरजों माने गोबां गियानफोरखौ मोननो हानाय जायो।
खोनादोंना औ
औ औ औ जेरै बेफोरनि गेजेरजों माने गोबां बाथ्राबो बेरखाङो माबेयाबो माबेया मोजां माबे गाज्रि बेफोरनि गेजेरजों बेफोर माने गुरुनिफ्राय माने गोबां बाथ्राखौनो सोलोंनानै लायो जेरै बोरला गावनायफोरखौ होनदो दा नोंथाङा?
औ औ नंगौ नंगौ बेखौनो औ औ आरो माने बेनि गेजेरजोंनो मोनसे बाथ्रा माने जेनेबा रिसिफोरनिफ्राय माने आखल दानायफोरखौबो जेनेबा सोलोंनानै लानायखौ माने खोनानो मोनदों आरो ना
दा बेनिफ्राय औ खोनादों दा नोंथाङा दानि जिहेथु जोंनि फरायसा फरायसालिनि बा स्कुलनि जिथु सोलोंथाइ होनायनि मोनसे नेमखान्थि बा ओ फोरोंनाय खान्थि बिनि सायाव नोंथाङा माबाफोर बुंनांगौ दं होनना सानो नामा?
फोरोंनाय दानि जे फोरोंनाय खान्थि मा होनदों नोंथाङा मोजाङै खनसे बुंफिनलाय
कलेजाव दा फोरोंगिरि
औ।
दा बे फोरोंनायफोराव माबाफोर
हेल' हेल' खोनायाखै नोंथांनि माथोआ मोजांयै फैयाखै औ औ गो नों आ नोंथाङा सोंदों जे माने गोदान माने दा आथिखालाव माने फोरोंनायाव माबाफोर गोदान आदबफोर बायनांगौ नामा होनदो ना
औ औ औ दा जोङो गथ'फोरखौ माबायदि फोरोंबावोबा जोंनि ग थ'फोरा बांसिन गियान आरजि नो हागोन
ओ बुंनो थाङोबाथ' आथिखालाव माने ओ जेनेबा ओ ए आइ नि जुग जाबाय दा। जेनेबा ओ गोबांनो जेनेबा ए आइ नि आरो डिजिटेल औ औ बेनिफ्राय दिजिटेल जेनेबा औ जा जौगानायनि गेजेरजों माने बेफोरनि गेजेरजों माने गोबां माने ओ फरायसाफोरानो जेनेबा इउटुबनिफ्राय बा गुगोलनिफ्राय बा साट जिपिटिनिफ्राय बेफोरनिफ्राय माने गोबां बिगियानखौनो जों मोननो हायो। बिदि होननानै माने जोङो ओ माने बेफोरखौ बेफोरनिफ्राय माने गाज्रि माबाखौ सोलोंबा जानाय नङा आरो ना बेनिफ्राय जों माने गोबां बाथ्राफोर नो मिथिनो हायो औ बुंलाय दे ओनफ्राय हेल'
नोंथाङा बुंनो सानो माने सोलोंथाइ होननाय खान्थियाव मोनसे इलाइस खालामब्ला ओ मोजां जागारो। दा ओ जोंनि सावरायनायखो बेखिनियावनो दोनथ'सै नामा नोंथां?
औ औ।
ओ नों ओ गोजोनथों।